थां अ हेल' नोंथां।
औ नोंथाङा खोनादोंना?
अ खोनादों नोंथां अ नोंथांजों आं फन खालामनायनि गाहाइ थांखियानो जाहैबाय नोंथांजों मोनसे खोथा सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सम दङ ना?
औ दङ।
अ दे नोंथांजों आं मोनसे गोनांथार खौराङानो जाहैबाय सावरायनो नागिरनाय ओ नोंथां नोंथांमोना नोंथाङा मा मा ओंख्रि‌‌फोर खै जानानै मोजां मोनो एसे फोरमायनो हागोनना?
अ आंनि जानानै मोजां मोननाय ओंख्रिफोरा सबाय दाव फाम बेफोरनो आरो
अ नंगौ नामा नोंथां? औ ओ, औ नाफामखौ मा माबोरै बानाय जायो, माबोरै बानायनाय जायो एसे आंनो फोरमायनो हागोन नामा?
नाफाम बानायनो थाखाय जोंनो गिबियाव ना नांगोन जे खौ जों दैमा-दैसा नङाबा फुख्रिफोराव लायनो नांगोन, आथिखालाव बेफोराव लायाबाबो ओ हाथाय बाजारावफोरावनो गोबां फाननायखौ नुनो मोनसै । जेरैहाय फिथिग्रि मावा बेफोरबायदि फिसा-फिसा नाफोरा साबसिन जायो आरो जोंनि नाफाम बानायनायाव माने थावनाया साबसिन मोनजायो । बेनि उनाव जों नाखौ ओ हाथाय बाजार एबा बेबायदिनो फुख्रि, जाम्फै, बिलो, ओ लै बिलोफोरनिफ्राय लायनानै आ सान्दुंङाव मोजाङै फोरानग्रोना लानांगोन फोरान खांनायनि उनाव जोंनो नांगौ जागोन जेनेबा जों फोरानखांनायनि उनाव सान्दुंङाव फोरानखांनायनि उनाव बेखौ अरावहाय अर सुनानैहाय एसे साबसिनै फोरानबावोबा मोदोमनाय माने बिनि ना गोराननि मोदोमनाया साब साबसिन मोनो ओ बेनि उनावहाय जों नो नांगौ जागोन थास' थास'नि ओ देन्था ओ ओमफ्राय बेखौ जोङो जिरना लानांगोन जिरना लानानैहाय जोङो मोनसे जोंहा गिबियावनो नाफाम बानायनायनि गिबि- बानायनायनि गिबियावनो जोंनो मोनसे भयेम नांगोन। ओ बेखौ जों दिंग्रिनि बयमाव बानायनाय जायो। जाय जोंनि थाखाय साबसिन उम बेनिनो बेफोरखौ सुनानै फोराननानै लाग्रोगोन गोरान खालामगोन बेनि उनावहाय जोङो जोंनि नांगौ जानाय नाफाम देनायाव नांगौ जानाय जेरैहाय ना गोरान थास'नि देन्थाफोर एबा बै बिथौफोर बेफोरखौ लानानै फैगोन जेखौ जों थासखौहाय गिबियाव बिगुरखौ जिरनानै लानांगोन आरो थास'नि देन्थानिखौ बेनि उनाव जों ना गोरानखौ देगोन ओ बेजों लोगोसे थास'खौबो नांगौ सेबांनि होनानै देगोन खायफाया एसे गोरान देयो खायफाया एसे सिदोमैनो देयो आरो बेनि उनाव जोङो बेयाव खायफाया माने संख्रि एसेफोर होफायो खायफाया होआ ओ जोंनिथिंयै खायफाया बिदिनो संख्रि मोननै मोनथाम होननानै देयो खायफाया होआलासिनो ओरैनो देयो आरो जोङो बेखौ उवालाव गायेन जों देनानै लागोन देखांनायनि उनाव ओ आखाइखौ मोजाङै एबा साफायै सुनानै गोरान हुगारना लागोन नङाबा खोस फुलि एबा गारबा सामुसफोरजोंहाय बेखौ एखांनानै बयमाव सोनानै लागोन बेनि उनाव सोखांनायनि उनाव एसे मोजांयैनो नारसिनगोन नारसिनखांनायनि उनाव बेयावहाय संख्रि बि गोथां सारना होगोन बिनि उनाव लाइ फोर जेनबा थालिरनि बिलाइ बेफोरखौ सायाव होनानै होगोन सो खांनानै जों बेखौ मोजां यैनो मारिनानै दोननांगोन आरो नङाबा जाहाथे एम्फौफोरा दैनानै दोननो हायि बायदि जोङो देखां देखांनानै बयामाव सोखांनानै दोननानै बेखौ ओ दानथाम दाननै दान थाम सिमहालागै दोननानैसो ओ बेखौ जानाय जायो आरो जायनि थाखाय जों बे नाफोरा ना जेनबा ना देनायफोरा पारमेन्टेट जानानै ओ तेस्ता एसे गोथावसिन जानाय बायदि ओ माने जोङो जेसेबां गोबाव दोननानै जानो हायो एसेबां गोथावसिन मोनजायो आरो नाफामनि थावनायखौ बेबायदिनो जोङो बेफोरखौ दैज्लांनि समाव बांसिन जाहैनायखौ नुनो मोनो। आरैनोथ दानि जु गाव बानायो बयहा बो खालामनानै लायो नाफामखौ नाथाय जोंनियाव दैज्लां ओ समाव बांसिनै बानायनानै दोननानै जानायखौ नुनो मोनो। आरो ओमफ्राय बिदिनो जों नाफामखौ जानो थाखाय ओ संनो थाखाय जोङो गिबियाव थाव बानलु सामब्राम बेफोरखौ नांगोन ओ बेबायदिनो अर अर जरायनानै ओ सारायफोराव ओ सारायफोरखौ जाननानै बेयाव थाव होनांगोन बिनि उनाव पियास जेनेबा सामब्राम गोजाफोरखौ होनानै बानलुफोरखौ हाखावना होयोब्ला ओ मोजां जायो आरो बेफोरखौ एसे मोजाङै एवनानै ला खांनानै नाफामखौ होयो। जेनेबा जोंहाबो देनानै दोन्नाय एबा बयाम सोनानै दोननाय नाफामखौ हाननानै बेयावहाय होनानै एरगोन मोजाङैनो बेयाव नांगौ जखानि संख्रि हालदै बेफोरबायदिखौ होनानै दसे एवनानै माने गोबाव बैयाव जे माने बियो सि थाबनानै खाम नो नागिरोना। बेनि उनावहाय दै होगोन दै होखांनानै जेब्ला बाथोन महरनि लागोन एबा एसे सिदोम महर लागोन ओ खायफाया एसे लाव लाव जायो खायसेया एसे रो ओ माने रोजा जेनेबा आ सिदोम दोम बिदि जायो आरो ओमफ्राय बेफोरखौ बिदिनो बिनि उनाव सोरबाया सामब्राम गुफुर देना होगोन खायफाया दुन्दिया हाना होगोन बिदिनो मोनबा जागोन आरो
औ नंगौ नामा
औ नोंथां ओ नोंथाङालाय मा मा मैं गं ओंख्रिफोरखौ जानानै मोजां मोनो?
आंबो नै नारजि आरो अमा बेदर होनबा ओरैबायदि थावनाय मोनो आरो मिलौ हाबलायलाङो आरो बेखौ मोनजायोब्ला दैदि औ दिनै नै रबि रबबार नालाय रबारखाय दिनै ओ बाजारनिफ्राय नारजि एसे लाना फैना सनाय जादों आरो नार
औ दे नोंथाङा माबोरै माब बोरै संदों
अ औ नोंथां हागोन नारजि होनना बुङो ब्ला जोङो गिबियाव फाथोनिफायसो नारजिखौ मोननाय जायोन जायोन नोंथां
औ
गिबियावनो जोङो फाथोखौ फोथाराव फोग्रोनांगोन फोखांना जों जेब्ला फाथोआ देरो बेखौ जोङो बिनि बिलाइखौनो ओ खानानै फोरान नांगोन बे फोराननिफ्राय जोङो नारजि नारजिखौ मोननाय जायो एबा नारजि गोरान माने नारजि बिलाइ गोरान बेखौ जों मोननाय जायो बेनिफ्राय जों नार जि ओंख्रिखौ संनाय जायो
औ
जों बे ओंख्रिखौ संनो थाखाय गिबियावनो बे नारजि खौ जोङो बिनिस बासिनो लाग्रोनांगोन जेरै बेयाव देन्था थानाय मैला दं नामा बेखौ ओ फोसाबना लाग्रोनांगोन बेनि उनाव जोङो बेखौ ओ दैयाव गंसे गोदौ एर थौ आव थौम थौआव दै होनानै नारजि गोराननि बिलाइखौ सोमना दोनो आरो जों दसे सम से घन्टासो।
औ।
औ जाहाथे बिनि गोखाया खारनाय बायदि। नङाबा बांद्राय गोखा जायो नालाय बिनि थाखायनो जोङो सोमग्रोबाय सोमखांनायनि उनाव बेखौ जोङो मोजां सुबाय सिग्लि सिग्लि सुनानै बेखौ सेबबाय सेबनानै जोङो एसे गुसु सुं गुसुं हाना लानांगोन जाहाथे थाब गेब्लेयो।
औ।
औ बिनिफ्राय जोङो साराय गंसेयाव लाबाय अमाखौ जोङो गिबियावनो एसे एवफ्रामग्रोनानै लानाय जाबाय, लाखांनायनि उनाव जोङो नारजिखौ बे सारायावनो जोङो होनानै ओ खारदै एसे होनानै जोङो बे खौ दसे सम रुवाबनांगोन जाहाथे बे थाबनो गेब्लेयो। बेनि उनाव दसे रुवाखांनायनि उनाव जोङो बेखौ सागंजों दै होनानै गोदौहोबाय होननानै जोङो सागंजों सानाय जायो।
औ।
साखांनायनि उनाव जेब्ला ओ फाथो एबा नारजि बिलाइआ
दा गेब्लेजोबो अब्ला जोङो अमाखौ होनाय जायो ओंख्रियाव होखांनानै जोङो बेखौ गोदौ गोदौ होनाय जायो आरो।
गोदौ होनानै होनबानो जों नारजि ओंख्रि खौ मोननाय जायो जोबोद गोथाव जायो बेखौ नारजि ओंख्रिखौ जोंनि बर'फोरनि मोनसे गुबै एबा दोरोङारि जानाय ओंख्रि होननानै बुंनाय जायो। बे नारजिजों अमाजोंनो एबा नारजि ओंख्रिखौनो जोङो जि आइ बो मोननाय जादों नङा होनबा नोंथां? औ बिदिनो जोङो ओंख्रिखौ जानाय जायो आरो। नारजि ओंख्रि होनबा जोबोद गोथाव बेखौ जोंनि बर'फोरनि गाहाइ मोनसे ओ जामु होननानै एबा ओंख्रि होननानै जों बुंनो हायो। औ नोंथां। बेनि उनाव औ। ओ नारजि नारजि आरो अमा, अमा फाजाबो जोङो जानो हानाय जायो आरो बेजों नार जिजोंनो एवनानै एबा नार्जिखौ जों बे ओ बिबथैफोरजों एबा ओ बे जोंनियाव सुफारि होनो अमानि बेजोंबो जानाय जायो। जेरै बिबु फोरजों जोबोद गोथाव जायो नारजि ओंख्रिया। ओ नोंथाङा जा फेरबाय नामा बिबुजों?
ओ बिबु बैदि मेजेम फोर होनानै जाफेरबाय जानाय
अमा मेजेमजों जोबोद गोथाव जायो ना? नङा होनबा नोंथां? औ। औ बेनिफ्राय आर अनला ओंख्रि नोंथाङा अनला ओंख्रिखौ जाफेरबाय? औ औ औ। अनला ओंख्रियाबो जोबोद गोथाव जायो। बेखौ माबोरै सङो, नोंथाङा मिथियोना मिथिया मिथियोना?
अनलाजों नारजिजों? ना आजिजों अनला ओंख्रि?
अनलाजों जायखि जाया जेरै- अनलाजों जों दाउजों जानो हायो। अनलाजों जोङो मुलानि गोरानजों जानो हायो। बिदि। आरो औवाजों औवानि मेवाइजों जानो हायो। औवानि फेंखा बेजों।
जाथ गोथावानो जायो जाफेरबायानो जाफेरबाय बेयोथ' जोंनि मोनसे दोरोङारि ओंख्रि ना बेखौ जायालासिनो थानो हानाय जानाय नङा आरो ना मानो होनबा जों जोंहा नैरोजा नैजिबा मायथाइयाव बेखौ जि आइ टेक एबा बुहुम खौरांनि मोनसे सिनायथि मोनदों। ओ जाय जोंनि बर' हारिनि मोनसे हारिमुखौ दिन्थियो बे फोरखौ जोङो जानांगोन सम सम मानि ओरैनो थाजानाय नङा माने ओरैनो जे थेग मोनबाय होननानै ओरैनो दोनजानाय नङा।
औ नोंथां औ औ बेखौबो जोस जोबोद संनो मोजां मोनो आं नोंथां।
अ नोंथाङा जोबोद आखा फाखा जानो हागौ
औ औ औ नोंथां औ नोंथां आङो अनला ओंख्रि संनो होनबा जोबोद इन्टारेस्टिंसो मोनो मानो होनब्ला अन-अनला ओंख्रिया जानो गोथाव नालाय। अनला ओंख्रि संनो थाखाय जोङो गिबियावनो माइरंखौ लाग्रोनाय जायो माइरं खौ लानानै जोङो दैयाव दसे सम सोमनोनो गोनां जायो जाहाथे देनायाव एबा गुरै जास जानाय बायदि थाबनो मानो होना जोंनाव ओ बांसिनानो जोंनि न'खरफोराव माबा थायो नालाय मा होनो दिन्थि नङाबा बे उवाल उवालावसो देनाय जायो नालाय नोंथां औ औ गिबियाव बेनि थाखायनो जोङो बेखौ दैयाव सो मनाय जायो बिनि उनाव बेखौ देखांनानै जोङो ओ दैयाव दै फुदुंना लानाय जायो दै फुदुङा लानानै बेहाय जोङो संखै खारदै इनिफ्राय औवा मेव सङोबा औवा फेंखा औवा फेंखाजों सङोबा औवा फेंखाखौ जों हो गोरोबनाय जायो । बेखौ रुग्रोनाय जायो बेनि उनाव जोङो अनलाखौ जेब्ला गोदौवो अब्ला जोङो होनाय जायो होनानै गोदौहोबाय थानाय जायो आरो बिदिनो सबबो गोथाव जायो आरो अनलायाव आरो खारदै हो होआगौमानि जेब्लासिम खारदै होआ जेबलासिम अनला ओं ख्रियानो थावानो
मिलौनाय फैया औ औ अनला ओंख्रिया औ अनला ओंख्रियाव गुबैयै जोङो माबा मोनसे मा होनोमोन बेखौ गंगार दुन्दिया होयोबा साब
औ औ औ गंगार थोनिया बिदि होबाबो गोथाव मोनो आरो बे मिसिं बोथोराव जोङो धोनजिया मोनो नालाय धोनजिया होब्लाबो जोबोद गोथाव जायो नोंथां । औ नोंथां
दे होमबा नोंथां जोंनिया समाबो बारग
औ नोंथां नोंथांजों आङो ओ बरफोरनि दोरोङारि जानाय लोंनायनि सायाव सावरायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय आरो नोंथांजों इयुनाव सावरायनो मोनबावगोनखौ एसे आसा खालामबाय मा औ औ नोंथां
दे होमबा नोंथां गोजोन
ओ औ दे नोंथां गोजोन थों